औ।
अ खुलुमबाय नोंथां हेल'? ओ नोंथांसिम गोजोन गोजो नोंथांनिसिम गो जोन मोनाबिलि समनि गोजोन बावहरनाय थाबाय।
अ ओम गोजोन्थों गोजोन्थों ओम।
बेनिफ्राय ओ नोंथाङा कम्पिउटारनि सोमोन्दै मिथियो दा?
अ मिथिगोन नोंथां मिथिगो मिथि‌ मिथियो ओम ओ।
नोंथाङा बाहायोना कम्पि
अ कम्पिउटारथ' आं बाहायो आं कम्पिउटारखोथ' ओ दखानावबो कम दखानबो हैइ दखान एसि एसिदों आंनिया कम्पिउटारनि बेयावबो मावो आरो ओमफ्राय आं मिउजिक प्रडिउसारबो खालामो आरो कम्पिउटाराव।
आदसा नोंथां
मावो आरो ओम।
आदसा नोंथाङ आं खोनानानै मोजां मोनबाय नोंथाङा बेफोरफोरबायदि खामानि मावो होननानै। आंबो एसे रोङो कम्पिउटारनि सोमोन्दै बेनिफ्राय ओ नोंथ' कम्पिउटार बाहायोबाथ' नों मोन्थिनो हागौ जि दा कम्पिउटाराव बाहायनाय रेमनि रेमनि बेसेना बारा जादों होननानै नोंथ' मिथियो?
अ दासान्दिथ' रेम खोनादों माबादो दाम बारायदों माबा बारायदों इदि दाउ खोनाबायदों आरो मार्केटआव।
औ नोंथां अ नोंथां बेनि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो माने दा रेमनि दामाव बारिदों बेनिफ्राय जों कम्पिउटार बाहायग्रा मानसिफोरनि थाखाय गोबां खस्थ' सोमजिगासिनो।
अ इयावथ' ओम बे गो-गोबां खस्थ' जादों जानाया दामनि दाम बारायनायाव दा
औ नोंथां।
खामानि रेम ओ रेम रम बहुत ओय बहुत खामानि थायोना जेरै आं मिउजिक प्रडिउस खालामो बेयाव प्लागिं बुहुत रोखोमनि बुस्थु बोनो लागा जायो ओ मिउजिकनि। प्लागिं भि एस टि दा बेलेग थायो। ओ मोनसे साइसआनो पन्सास जिबि एकस' जिबि बुहुत रेम रमनि बुहुद गोनांथि आरो दाम बारायनायाव एसे गोब्राब गोब्राब जादों आरो। नोंथाङालाय नोंथाङा मा बुङो?
आं आंबो बुंनो सानो आरो माने बे
उम।
दा रेम रेमनि दामा एसे बारायदों मानोना जोंनि कम्पिउटाराव रेमा बहुद मोजां खामनि माने कम्पिउटारखौ स्पिड खालामनायाव हेफाजाब होयो बेखायनो बेयाव एसे खस्थ' जादों आरो बेनिफ्राय नोंहा कम्पिउटार बाहायनानै माबायदि मोनो
अ गम जाबा बाहायनाथ' जोबोर खस खालाम आरो खामानिफोरखौ कम्पिटारा
औ
जेरै मिउिक मिउजिक खालामनो मिउजिकआव जेरै मोनसे ओ मोनसे सल'र एप' खालामनायाव लाइ लाइ माबा लाइट दामनायाव आरो रेकर्ड खालामनायाव हेफाजाब होयो रेकर्डिंआव दा जेरै मिउजिक खामनायाव ओ मिउजिकखौ प्रडिउस खालामनानै इउटुबफोराव एगारनानै ओ गो फोसाब होनो हायो आरो मेथाइफोरखौ कम्पिउटार गैयाबाथाय बेखिनि खालामना जानाय नङोन आरो बेनो रेकर रेकर्दिंङा जानाय नङामोन उनाव कान फोरखो समफोर कानफोरखो प्रसाद खालामनो हानाय नुङामोन आरो कमपिउटार गैयाबा बेखिनियानो नोंथां नोंथाङा मा बुंङो
बे आरो दानि दानि जुगावथ' कम्पिउटारफोर दानि दानि जुगावथ' कम्पिउटारखो कम्पिउटारफोरा जोबोर गोनांथार जाबाय मानोना जों कम्पिउटार जों फुङाव सिखारनायनिफ्रायनो उन्दुनायसिम जों कम्पिउटारखोनो बाहायनाय जायो जेरै मबाइल मबाइल आबोथ' मोनसे कम्पिउटार
बेनिफ्राय आरो बांसिन जायगायावनो कम्पिउटार नाथाय मेडिक कम्पिउटार होननानै बुङ्ला जों दा बाय फितारा जेरै जों माबाफोर अनलाइन खालामनोब्ला बाहायनाय जायो कम्पिउटार बेनिफ्राय आरो जों नों नोंथाङानो बुंदों जों मिउजिक बानायनायावबो कम्पिउटार बाहायनाय मानोना बेयाव जों डिजिटेल वर्क डिजिटेल अडिअ' वार्क स्टेसन बाहायनाय जायो बेफोरखौ बाहायनायाव कम्पिउटारनि जोबोर गोनांथि बेनिफ्राय आरो बेनिफ्राय कम्पिउटार बाहायनायाव स खौबेथराव अ गोबां खामानि मावनो जेरै बिजाबफोर बानायब्लाबोथ' कम नांनखय जायो वार्डव टाइप खालामनानै बायनाय जायो
प्रिन्ट खालामनानै खिथाब बानायनाय बेफोराव खमथारा हेफाजाब होयो आरो
ओ
उम
नोंथां नोंथाङा मा मा ब्रेन्डनि कम्पिउटार बाहायो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
अ आङोथ आं दखान दोंमोन नालाय दखानाव केनन केन'न होननाय प्रिन्टिं मेसिन दं आरो बेयाव प्लेन खालामो आरो आङो सि एस सि सेन्टार होदों आङो बेयाव कम्पिउटारा कम्फिउटारा हा
नोंथाङा लेपटप बाहायोना पिसि बाहायो
अ पिसि बाहायो फिसि
अ खसि
हेल' पि एसि बाहायो सि सेन्टाराव पि ए सि बाहायो आरो
औ बेनिफ्राय माबा नोंथां नोंथाङा लेपटप बानाय मोन्दों ना
अ लेपटप लेपटप आं पार्सनेल लेपटप दोङो हेल'
अ बिनिफ्राय नोंथाङा
औ
होन लेपटप आरो कटार नों लेपटप आरो कम्पिउटार बे मोननैखौ बाहायनानै हेल' नोंथाङा लेपटप आरो कम्पिउटार मोननैखौबो बाहाय औ नोंथां माने नोंथाआ लेपटप आरो कम्पिउटार नोंथाङा लेपटप आरो कम्पिउटार मोन्नैखौबो बाहायनानै माब्रदि नाङो माने मा मोनसेखौ मोजांसिन मोनो माने पारफरमेन्सव
पफरमेन्सवथ' दा पफरमेन्स होनबा प्र सरनि खोथा फैयो बेयाव जि जियाव प्रसेेसरा मोजां बेयावनो मोजां जायो आरो नोंथां आयाव कमटार आ कमपउटार लेपटपनि फार थाया आरो प्रसेसर बि रेम बिनि खोथा बेयो आरो थेवबबो आं पारसनेलि लेपटपखौ मोजां मोनो आरो प्रसेसर मोजांबाथाय
अ मोनोना ल लेपटपा जों बहाबा औ समबहाबा बेरायनो थांबा लांनाय जायो खिन्थु माबा कम्पिउटार माने पिसिंखौ बो लांनायाव एसे खस्थ' जायो आरोना बेयाव थागोन मनिक थागोन
बेयाव मोनथाम बुस्थु थायोने मनिटर कसथ 'जायो आरो कम्पिउटाराव किसुमान खामानियाव मावनो हाया आरो
औ नोंथां बेखायनो बेखायनो लेपटपखौ औ बेखायनो नोंथाङा लेपटपखौ प्रिफार खालामो आरोना बेखायनो नोंथ टकखौ प्रिफार खालामो बारा अ आंबो आंबो लेपटपखौनो बाहायो
बाय
औ आरो लेपटपखौनो बाहायो बाहाय नलाय मोनना फिसिया ऐसे खालामनायाव खस्थ' जायो मानोना बहाबा गायनो थाङाबो जों लेटप लांनो हायो बेखायनो लेपटपखौ मोजां मोनो आरो नाथाय पारफरमेन्स महरै नायोब्ला माने माने खामानियाव स्पिड मबेल नायब्ला ओरैनो माबाया मोजांसिन आरो ओ कम्पिउटार पिसिया मोजांसिन आरो डेक्स्सटपआ बेनो न'आव थाब्ला न'
मान बोरैखामनो हायो नंगौ नगा
बेनिफ्राय आरो हहसाव माबा आपग्रेदबो खालामनो हागोन जों फिसिब्ला ओंखायनो फिसिया बेनि थाखाय मोजां आरो।
उम पिसि दो कम्पिउटार लेपटप दो फिसिदो लेपटपदो निजा निजा दों आरो माने पिसिया जाबाय आपग्रेड खालामनो हायो लेप उम उम। उम गाव गावनि लेपटपआ जाबाय एह माबा खालामनो हाया आरो इखो आपग्रेद खालामनो हाया खिन्थु ट्रेभेलआव मोजां। ओ माला पि ओ ट्रेभेलाव मोजां। बेगाव सोनानै लां फिया फिसिया आरो निजा आपग्रेड माबा माबि सोलायनो आपग्रेद खालामनो गोसोबा खालामनो हायो।
औ नोंथां। बेनिफ्राय उम नोंथाङा मा बुंनो सानो बेनिफ्राय
अ' ओ आंथ' ओ लेपटप लेपटपाव लेपटपा मोजांसिन आरो। आंनि हिसाबाव बुंनो थाङोबा माने लेपटप बा लेफ माबाबो मावनो हायो न'आवबो मावनो हायो।
न'आव बाहेराव मावनो हायो औ।
मोजां खिन्थु मोजां प्रसेसरनि बायना लाबा मोजां आपग्रेद खालामनो गोनांथि गैया आरो खिन्थु कम्पिउटारा
उम उम उम। हेल' हेल'
जेसेबां बुरजा बेसेबांनो औ जेसेबां जेसेबां बेसिना बुरजा खामानियाबो बुहुद मोजां जागों आरोना जों गेमिं खालामनो
उम नोंगो नोंगो।
गेमिं खालामनायाव फ्राय बबेबा बबेबा बबेबा बबेबा उम लेपटपबाव माबाथा ओ ग्राफिक्स खाद थायाना अब्ला एसे खस्थ' जायो आरो गेमिं खालामनो।
औ नोंगौ नोंगौ
बेनो आरो ओमफ्राय नोंथां ओ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां मोनबाय आं।
ओंखामबो जाहांबाय ओंखामबो जाहांबाय दे नोंथां होमबा। उनाव रायलायगोन होनलाय दे नोंथां दे।